औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ गुड इभिनिं
गुड इभिनिं सेम टु इउ
औ ओ जों मा
ओ नोंथाङा दायै ओ औ जोङो दायो ओ सावथुननि सायाव रायजलायनोसै सावथुन मुलुगनि सायावहाय जोंहा माने बर'फोरनि बेलायावहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय माने सावथुननि ओ बेलायावहाय माबायदि ओ बाना योमोन माबायदि दायो माबायदि सोलाय यो बेफोरनि सायाव सावरायगोन जोङो दायो खोनादों ना नोंथाङा औ जोंहा सावथुन होनानै औ जोंहा सावथुन होननानै बुङोब्ला माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर'फोरनि बेलायाव सावथुन सावथुन दङमोन आरोना सावथुन दिहुननाय जेराव जोङो गोबां ओ गोबां ओ गोदोनिफ्राय जोङो माने गोबां मोजां मोजां सावथुनफोर नुनो मोनदों नुदों बर'फोरनि बेलायावबो औ बर'फोरनि बेलायाव माने गोदोनि दिनावहाय जोंहा केमेरा कुवालिटिया जोबोद ओ गाज्रि मोन आरोना। केमेराया माने मोजां नङामोन आरोना होमब्लाबो माने बर'फोरा जेननानै थायाखै आरोना ओ गोबां ओ सावथुनफोर बानायनानै गालांबाय जेरै सावथुन होन्नानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि मुंदांखा सावथुन जेराव आलायारन दायना बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो ना
औ
आरो जोंहा गोबां ओ दंबावो बेफोरनि अनगायैबो ओ जायखौ जोङो नामफोरखौ मिथिला एबा गासैबो बावगारलांजोबनो हमबाय आरोना लोगोसेयैनो जोंना ओ सावथुन बानायनो थाखाय जोंहा केमेरा कुवालिटिया जोबोद खममोन आरो गोदोनि दिनावहाय माने गाज्रि मोजां नुवा ओ बा ओसदि नङा बेफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनोमोन आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा गोदोनि समावहाय माने बिदिनो फिल्म बानायनाय एबा सावथुननि सावथुननि बेलायावहाय जोंहा गोबां मानसिफोर ओ खमखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ओ जेरावहाय जोङो गोदो गोदायनि सिख्लाफ्रा माने ओ बिदिनो लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने बाहेरायाव ओंखारनो मो माने होआमोन आरो ना न' सिङावनो थाबाय थानो होयोमोन माने बेफोरबायदियाव जोंहा लाइमोन सिख्लाफोरा माने एसे खममोन आरोना। ओ जोङो जाहाथे जोङो ओ जोबोद खमखौ नुनो मोनोमोन बेनि अनगायैबो जोङो आ देलायनायनि बेलायावबो जोङो गोबां ओ ओ गोदोनि समावहाय माने गोबां इदिनो दानि बायदि समायना रमायना देलायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन, जेराव जोङो गोदोनि समावहाय इदिनो ओ माने नरमेलैब्लाबो जोङो जोबोद मोजाङै देलायोमोन आरो। जेराव जोङो दख'ना आ मोजां मोजां गोदान गोदान गाननानै जोङो ओ देलायनाय ओ इदिनो फावदार, थाव बायदि बायदि फुननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। दानि बायदि मेकाप सेकाप बेफोरबायदि लागायनाय खौ जोङो नुनो मोनामोन आरो गोदोनि समावहाय। बेनि अनगायैबो ओ आरो लोगोसे बेनि अनगायैबो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों गोदोनि समावहाय जोङो गोबां ओ गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो गोबांखौ जोङो नुनो मोनामोन, गोबां खममोन गाननाय जोमनाय जेराव जोङो मोनसे मोननै गाननाय जोमनायजों जोंहा गोबां फिल्म मोनसेखौ जोङो फिल्म मोनसे जेराव फिल्म मोनसेया दुइ घन्टा एबा आराय घन्टाखौ जोङो आ नुयोमोन। बेफोरावनो जोङो फिल्म मोनसेयावनो जोङो गाननाय जोमनाय मोनसे जेनेबा मोननैखौ जोङो गाननानै मोसानाय रंजानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। ओ फिल्म बानायनायनि बेलायावहाय जोङो बर'फोरनि बेलायावबो जोङो मोनथाम मोनब्रै स्टेपसो थायोमोन। जेरावहाय जोङो मेथाइ खननाय, मोसानाय बायदि बायदिफोरनि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ रोंखौ ओ रोंगौथि गोनांबो गैयामोन आरोना जेराव जोङो मोसानाय मुसुरनाय यावबो जोङो ओ पारफेक्ट जानाय एबा रों गोबां मोजां जानायखौ जोङो नुनो मोनामोन। ओ जेरावहाय ओ गोदोनि सुबुंफोरा माने ओ दानि बायदि जेराव जोङो ओ फोर फोरोंगिरिनि मोसानायनि फोरोंगिरि टिचार आरो मेथाइ खननायनि फोरोंगिरि टिचार बायदि बायदि खौ जोङो नुनो मोनामोन आरो ना। ओ गोदोनि सुबुंफोरा माने बिदिनो ओ सावथुन बानायनाय सुबुंफोरा माने एसेबां रोंगौथि गैयामोन आरो ना, आ खममोन रोंगौथि गोनांफ्रा। बेनि थाखायनो माने गोबां आ गोरोबलायनाय खौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना एसे आ खम गोरोबायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां बेफोरबायदिनि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जे ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो केमेरा कुवालिटि नि बेलायाव जोंहा गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै जोङो दायो नुनो मोनदों जे फुल ओइसडि एसडि पुल ओइसडि जोबोद मोजां मोजां समायना ओ पिकचारफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसेयैनो दानि बेलायावहाय गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोङो गोबां आ सोलायनायखौ नुनो मोनदों। आ जेरै जोङो दानि बेलायाव बेवहाय जों गोबां मोजां मोजां गान्नाय जोमनायफोर नुनो मोन्दों जेरावहाय लंपेन्ट ओ थाइ सुद बुट ओ जुथा बेफोरबायदि ओ गाननानै जोङो ओ मोसानाय रंजानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो फिलिम बानायनायखौ दानि बेलायावहाय लोगोसेयैनो ओ फिल्म बानायनायनि ओ ओ एक्टर एबा एक्ट्रिसफ्रा गोदोनि समाव माने ओ गोबां रों रोंगौथि गैयामोन। नाथाय दानियावहाय जोंहा गोबां रोंगौथि थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। ओ जेराव जोङो क्रसार बायदि बायदिखौ जोङो मोसानायनि फोरोंगिरि बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा आ मेथाइ खननाय बायदिफोराव जोङो गोबां बिदिनो ओ सिंगारफोर लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। बेनिफ्रायबो जोंहा गोबां ओ देलायनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां मोजां मोजां देलायनायखौ जोङो दानि बेलायावहाय नुनो मोनदों ओ जेराव जोङो खानाइ हित होनाय खानाय बोनायनिफ्राय लानानै जोङो ओ गोबां ओ मेकाप फुननाय ओ देलायनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। ओ बेनि अनगायैबो माने गोदोनि समनिफ्राय आरो दासिमाव जोङो गोबां सोलायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ जाय फिलम बानायनायनि जेरै ओ जोङो थावनि एबा जायगा जायखौ जोङो गोदो नि समावाय जोङो मोनसे एबा मोननै मोनथाम बेफोरबायदि जायगायावल' जोङो लानाय फोरखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ गोजान गोजानसिम थांनानै फ्लिम बानायहैनाय ओ गोबां मोजां मोजां ओ थांनानै ओ गोजान गोजान थांनानै मोजां मोजां लकेसनाव फ्लिम बानायनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो दानि बेलायावहाय लोगोसेयैनो फ्लिमफोरा माने दानि बेलायावहाय गोबां ओ जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ जायनि जाहोनाव जोंनि इन्टारनेट इन्टारनेटनि बेलायावहाय माने जोंना फिल्म बानायनाया गोबां ज जौगानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय ओ बयबो सिनायबाय बयबो मिथिबाय आरो थाइसे थाइनै रांखावरिबो आरजिनो हाबाय ओ बेनि जाहोनावहाय माने जोङहा गोबां ओ मुंदांखा जानो हादों आरो ना आरो गोबां ओ गोजान गोजान ओ गुबुन गुबुन जाथ थि एबा गोबां गोजान गोजान बर'फोर थानाय बेफोरबो जों आंनि ओ फ्लिमफोरखौ नुहैनो हाद दों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफोरावबो नुनो हादों आरो सिनायनो हादों आरो लोगोसेयैनो ओ बेफोरबायदि ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो ओ फिल्मफोरनि जोंनि बर' फिलिमफ्रा माने जौगानो हादों आरोना गोदोनि समावहाय माने जोंहा बर' फिलिमफ्राव बेफोरबायदि इन्टारटेेन गैयामोन नालाय माने एसेबांबो जों जौगानायखौ जों नुनो मोनामोन आरो गोबां ओ खम जौगानायखौ जो नुनो मोनोमोन उम सोलायनाय होनोब्ला गोदोनिफ्राय आरो दानि सोलायनाय होनोब्ला जोङो बेखौनो मिथिनो हायो जे ओ गोदोनि समावहाय माने इन्टारनेट गैयामोन आरो दानि समावहाय माने इन्टारनेट ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय गोबां ओ जोङो ओ जोङो जौगानाय फिल्मनि बेलायावहाय जोंहा गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों औ स' नोंथां होमबा नोंथांजों नोंथाङाबो फिल्मनि ओ बेलायावहाय सावथुननि बेलायावहाय ओ माबायदियै ओ सोलायनायखौ नुबोदों नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो
औ ओ जोंनाथ' गोदोनिफ्राय बिराद माने इमप्रुभ जाबोबाय दा सावथुन मुलुगाव माने ओ गोदोथ' जेनेबा जोङो ब्लेक एणड ह्वाइट टाइपनिसो जों मा होनोमोनलाय फ्लिमफोरखौ नुनो मोनोमोन जेन'बा एक्टिंफोराबो बांद्राय पारफेक्ट जाजोबामोन बे समाव बारा सोलों थाय गैयामोन माने दानिया माने जोङो एकटिंखौनो ओ फरायनोबो हायो आरो एक्टिंनि क्लासबो लानो हायो ओ इउनिभारसिटिफोराव फरायनो हायो बेफोरबायदिनि गोदो नलेज गैयामोन नालाय बिनि थाखायनो माने फरायनाय मानाय गैया दायरेक दायरेक खालामो माने फोरोंनाय करियग्राफ फोर माबा मा होनो बेफोरबायदि माने करिय'ग्राफार माबा बेफोरबायदि गैयामोन नालाय गोदो फोरों-फोरोंनायनि माबा जेनबा एटिंनि क्लासफोरबो लायामोन गोदो दानियाथ' जोङो एक्टिंनि क्लासबो लानो हायो फरायनो हायो एकटिंखौनो बेफोरबायदियावनो जोङो माने उन जानानै दंमोन आरो खिन्थु जोङो बै समावबो माने उन जानानै दं जों खालामा होननानै बि बायदि थायाखैमोन आरो बिसोरो खालामबोबाय था दासिमहालागै जुदि जोङो बिसोर खालामबोआमोनबा बे जाय जेनेबा बांद्राय मोजां जायाखै जों खालामला होननानै थायो हबा जोंहालागै जेनेबा सोलिबाय थानो हायाबो जानो हागौमोन आरो जेनेबा इसेबांनि इमप्रुभ जाबोबाय दसिमाव बिसोर जुदि जायिखौनो माने खालामबोबाय थायाबा जों दा मोनफैनाय नङाबो मोन जानो हागौ आरो माने लेबेलाव आरो जेनेबा गोदोनाथ'। ओ जेन'बा ओ। दाबसे गुबुन जायगा गोजानाव थांनानैबो जोङो सुटिं खालामहैयामोन। खाथि खालायावनो जेनेबा खाथिनि समायना जायगाफ्रावनो जों। थांनानै अबेबा दुब्लिबारि माइ दुब्लिबारिफोराव। अबेबा ओ बिबार बागानफोराव अबेबा पार्कफोराव बेफोरबायदियावसो जों बांसिन नुयोमोन आरो। नालाय दानियाथ' जोङो दस्रा गुबुन-गुबुन जायगायावबो थांनानै। माने ओ बाहेरा जायगायावबो थांनानै जोङो फिल्म बानायनाय फोर। खौ माने सुटिं खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनो ओ। बेफोराव एसे माने जौगासिनबाय आरो जोंनिया। ओ आरो गाननाय जोमनाय कस्टिमफोराबो सोलायबोबाय। मदार्न माने एसे मदार्नबो जाबोबाय ट्रेडिसनेलबो दङ खिन्थु मदार्नबो हाबदेरबाय आरो बेयाव। ओ आरो बेजोंनो लोगोसे जेनेबा देलायनायफोराबो एसे। एसे माबासिन जाबाय साबसिन जाबोबाय गोदोना बांद्राय देलायलाबायामोन। माने जिरि। मानो होनोमलाय गावसोर नेचारेलि गावसोर जेरै देलायो बिदिल' देलायोमोन दानिया मेकआप आरटिस फोरबो थाबाय। बाय बिसोर देल होयो मा द्रेसजों मबे गनाय जनायजों मबे देलनाया। मिलायो बेखौ नायनानै बिसोरो माने। बानायनानै होयो आरो गुबै मा होनो ओ माबायदि-माबायदि समाव। दुखुनि समाव माबायदि मेकआप खालामनांगौ। अबेबा मोसानाय समाव माबायदि खालामनांगौ रंजानाय समाव माबायदि बिसोरखौ नायनानै माने बिसोरो। खालामनानै होयो आरो दा। बेफोराव जोङो सोलायनायखौ नुबोनो मोनबाय। औ आरो। ओ समाबो जाबाय नामादै जोंना।
नोंथांजों ओ बर'फोरनि सावथुननि ओ सायाव सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ-औ।